खोनानोना ओ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो
औ नोंथांजों आङो मा खासे खोथा सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायनो हागोन दे
ओ आङो नोंथांजोंहाय आथिखालावहाय लाइमोनफोरखौ बा फरायसाफोरखौहाय माब्रैहाय ओ ओ मबाइलनिफ्राय गोजानाव थानां-थानांगौ आरो गावनि गोसोखौ माबोरै होबथानांगौ बेनि सोमोन्दै ओ साव सावरायनो नागिरदों आरोना दा जोङो फरायसा खौहाय मबाइलनिफ्राय मारै गोजानाव दोननो होननानै बुङोब्ला जोङो मा फरायसाफोरखौ जोङो बेबायदि बानद्राय जोङो दानि दिनावहायथ' बिमा बिफाफ्रा ओ बे उन्दै बैसो सोआवनो जेरैहाय थाखो दाइन फोरनिफ्रायनो बा स्नि फोरनिफ्रायनो गोबां मबाइलफोरखौ होनाय नुयो नङा ना होमबा दा बेबायदि माखासे मालाबा माबेबा समाव अनलाइन क्लास लानांगौ मानांगौ बेनि थाखायनो होनाय जायो दा बैफोरखौहाय जोङो नांगौ समावल' होन नानै जोङो मा नाङै समावहाय बेफोर बिसोरखौहाय मा मबाइलनिफ्राय गोजानाव दोननो नांगोन आरो मानो होन बाज्ञमबाइलनो मा खालामो जोंखौहाय मबाइल बांद्राय जोङो बेबायदि नायनायनि हुदा जायोबा जोंहा मा जायो ओ जोङो मबाइलनियाव बांद्राय नांथाबनानै थायोब्ला जोङो मा जायो सोलोंथाइनिफ्रायबो मालाबा मा गोजान गोजान थानो थानो गोनांबो जायो आरो मालाबा मा मबाइलनि फ्राजनो जोंहा मा जायो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरोबाव माखौ जाहोनो हायो जोङो बांद्राय मबाइलाव नांथाबोब्ला माखासे निसा बुस्थु बाहायनाय बेफोरबायदिबो जानो गोनां जायो नङा होमबा बेनिखायनो जोङो मा बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौहाय मा बै मबाइलखौहाय मबाइलखौहाय बांद्राय नायहोनो नाङा आरो मबाइलफोरखौहाय जोङो मा बिसोरनो जोङो होनायनिफ्राय गोजानाव दोनथारनांगोन आरो बिसोरखौहाय जोङो टाइम मथे फरायनो टाइम मथे ओ गेलेनो बेबायदि जोङो बोसोन होनांगोन बा फोरोंनांगोन जे बबे टाइमाव गेलेनांगौ बबे टाइमाव फरायनांगौ बेफोरबायदि आरो थिग समाव उन्दुनो होनांगोन नाथाय खायसे खायसे ओमफ्राय बेबायदि मबाइल नायनानै बिमा बिफाया होनानै मा खायफा गथ'फ्रा मा ओ हरावबो थाब उन्दुआ बेबायदिनो मबाइलाव गेम गेलेबाय थानाय बायदि रोखोमनि बि भिदिअ नाय बेफोरजों मा ओ खायफा खायफा बेबायदि थाब उन्दुया आरो जाउनाव मा फुङावहाय थाब सिखारा बेबायदि दा फराय फरायसा समावहाय बेफोरबायदि जायोब्ला मा जायो होनना फरायनायनिफ्राय जोङो उन थागोन नङा होमबा आथिखालनि बे मुगायाथ' सोलों गोरोंनि मुगा गा आरो मा समाजाबो गासिबो मा गोरों मुगा जाबाय दा बेवहाय जों मा सोलोंथाइखौ गोसो हो होयाब्ला मा जागोन जोंहा गावनो गाव मा उन जानानै थानांगोन आथिखालावथ' जों गावनो रावबो रावखौबोहाय दा बेबायदि मा होनो गावजों गावहाय मा आथिखालावथ' बादाय बादायलायनाय मुग नङा होन जुग नङा होमबा दा बे बादायलायनाय मुगायावहाय जोङो बेबायदि मबाइल नायनानै उन थायोब्लाथ' जोङो जानाय नङा बेनिखायनो जों सिगांग्रो बिमा बिफाया गथ' गथ'फोरखौ मबाइलनिफ्राय गोजानाव दोनथारनांगोन आरो आरोबाव मा जोङो बांसिनहाय मा ओ लाइमोन समावहाय जोङो मा खालामनांगौ बेबायदि बांद्राय जोङो लाइमोन समाथ' बारहुंखानि सम नङा होमबा बेफोरबाय बेबादि बारहुंखा समनिफ्राय जों गावखौ रैखा खालामगौबा बा जों बेनिफाय गोजानाव थानांगौब्ला सिगाङाव मा गावखौहाय जेब्लायबो मुखुब दोनांगोन आरो जों जेब्ला गावखौ मुखुब दोनगोन अब्लासो जोङो मा माखासे बै उरां फारां साननाय बायदि रोखोमनि साननाय बेफोरो जोंनि नियावहाय ओ फैनाय नङा आरो जेरै जों गावखौ मुखुब दोननो होननानै बुङोब्ला माखासे थाखोनि बिजाबफोरखौ फरायनाय ना जों थाखोनि बिजाबफोरखौ फरायनानै गावखौ मुखुब मुखुब दोननो हायो बेनि अनगायैबो जों गोबां गियाननि बिजाबफोरखौ फरायनो हायो जेखौ फरायब्ला जोङो गोबां गियानफोरखौ मोननो हायो आरो जोंनि जिउ खांनायाव बे गियानफ्रा जोंखौ मदद खालामो आरोबाव बेबायदिनो बेबायदि माखासे बिजाब फरायनायनि अनगायैबो जोङो आरो मा खालामनो हायो न'फ्रावनो जोङो माखासे ओ हिनजावसाफोराथ' बिबार गायनानै जोङो न'फोरखौबो सब साजायनो हायो समायहोनो हायो बेफोराव मुखुब दोननो हायो आरोबाव मा खालामनो हायो जों माखासे आखाइनि हाबा फोरखौ जोङो मा ओ बै मा माखासे फरायनो फरायनाङै समावहाय जोङो मा बेफोरबायदि खामानि मावनानै जों गावखौहाय मुखुब दोननो हायो नङा होमबा नोंथां जेब्ला बेबायदि गावखौ मु खबाव दोगोन अब्लासो जों मा बैफोरबायदि अरां फारां साननाय बाराद्राय मबाइल बाहायनाय बेनिफ्राय जों गावखौहाय मा गोजान खालामनानै दोननो हा गोन आरो दा जोङो बा बेबायदि मबाइलनि थाखायनो गोबां लाइमोनफोराबो गावनि जिउखौ फोजोब गोनां जादोंसै बांद्राय ससिल मिदिया बाहायनायनि गेजेरजोंहाय ओ जेरै हाय इयुथुब फेसबुक बेफोरबायदि वादसाफ बेफोरनि गेजेरजोंहाय ओ माखासे नांयै भिदिअफोरखौबो जोङो नायनानै बा जोङो सोरजोंबा बेबायदि रायज्लायनानै सिनाय मोनै मानसिजों रायलायनानै बेबायदि गोबांहाय जोंनि लायमोन फोरा दा गोदोगासिनो दं आरो बा आनन्दायगासिनो दं बेफोर मानि थाखाय जायो जे गावखौहाय ओ मुखुब दोननो रोङाबा उरां फारांहाय गावखौ गावनि गोसोखौ हमथानो हाया आरो। दा मानसिफोरा मारै जायो होमबा जोङो गोबां समावनो जोङो समखौ खौहाय ओरैनो आद्रि खालामो गावखौहायनो मुखुब दोना बेयावनो मा उरां फारां बायदि रोखोमनि साननाया जोंनाव सोमजियो नङा होमबा। दा आरो बेजोंनो जोंनि लाइगफोराबो खायफा खायफा मा जागासिनो दं निसा बाहायनानै बेबायदि गावनि जिउखौबो फोजोबगासिनो दं आरो। दानि निसाफोर बाहायनायाबो ओ गोबां जालांगासिनो दं दानि मुगायाव याव बेफोर निसा बाहायनायनिफ्रायबो जोङो ओ गाव गावखौ गोजान खालामनोब्ला जोङो सिगांग्रो गावखौ मुखुब दोननांगोन आरो। बेवहाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा गाहायै मेन आरो गाहाय आरो माने बिमा बिफाफ्रासो जोंनि गथ'फोरखौ मा खालामदों बबेयाव थांदों बेफोरखौहाय मा खालामगोन जेब्लाबो नोजोर जोर होनांगोन नङा होमबा नोंथां। दा बिमाया बिफाया बेबायदि नोजोर होआब्ला बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मोजां रोखोमै जोथोन लायाब्लानो बेफोरबायदि थासारिया सोमजियो आरो। दा नोंथाङाबो माखासे ओ फंनैसो बा थ्रा बुंनो सानदों नामा?
औ आंबो नोंथांनि सिगाङावहाय बेफोरनिबो खाथि गासा सावनाय आरो मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे बुंनो सान्दों।
औ औ हागोन नोंथां।
बिदिबा आङो बुंलांसै
औ
गासा सावनाया जोंहा बर'फोरनि मोनसे गोनांथार फोरबो आरो। बेखौ जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो। बे फोरबोखौहाय जोङो बाराद्राय गाजा गोमजा यै खुंनायखौ नुवाब्लाबो जोङो बेखौहाय आबादजों लोब्बा लाखिनानै बे फोरबोखौहाय बर'फ्रा खुंनो गारबोआखै आरो गोदोनिफ्रायनो दा खाथि गासा सावनाया बे फोरबो खौ असमिया समाजावबो खाथि बिहु एबा खङालि बिहु होननानैहाय जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो। बिसोरबो बे फोरबोखौहाय फालिनाय जायो। बे फोरबोखौहाय जोङो आसिन दानानि जोबथा साननि मोनाबिलियावहाय खुंनाय जायो बर'फ्रा बे फोरबोआवहाय जानाय लोंनाय रंजा बाजा गैयाब्ला फालानो जोबोर सरासनस्रायैहाय खुंनाय जायो आरो। बे फोरबोआवहाय जोङो जेबो जानाय लोंनाय बे बेबायदि खालामनाय जाया जोङो सनस्रायैनो खुंनाय जायो फोरबोखौहाय। बे फोरबोखालिहाय जों ओ थरायफुनाय सोमखोर दुब्लि बारियावहाय मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो जेवारि बाथिबो सावहैयो आरो हानि बाथि एबा थाइगिरखङआवहाय जोङो थाव गुबै होनानै बाथिखौहाय सावनाय जायो। खोमसि मोनाबिलि समावहाय जोङो जेवारिनि रिथि रिथाव जोंनायखौहाय जोबोद समायना नुनाय जायो आरो। बे-बे सानखालिहाय जोङो मोनाबिलियावहाय जोङो ओ दुब्लि बारियाव माइनि माइ दुब्लियावहाय जोङो दैथि दैथाव जेवारिनि जेंनाफोरखौहाय नुनानै जों बे दिनावहाय जों जोबोद समायना नुनाय जायो आरो। दुब्लि बारिनि अनगायैबो जों जोङो बाथौ गुदि बाख्रि गुदि गलि ओंखाम संग्रा न'फ्रावबो जोङो बाथि बा साखिखौहाय बे दिनाव जोङो सावनाय जायो आरो खाथि दान हाबजेनाय आगोलनो मोनाबिलियावहाय अर सावनानै खुंनाय फोरबोखायनो बे फोरबोखौ बर' फ्रा खाथि गासा होननानै बुंनाय जायो। आरो खाथि गासा सावनाय होननानै बुङो। हाबा जायो एबा सिख्लाफोराहाय जि दानायाव बाहायग्रा बे सेवारि खौ लानानैहाय सेवारिखौ दुब्लियाव लांना थाव गुबैजोंहाय थाव गुबै फुननानैहाय बे थाव गुबै फुननाय सेवारिखौहाय जोङो माइ बिलाइफ्रावहाय सेवारि जों हुब्लिद लाङो आरो बेजों बर'फ्रा मोनसे बाथ्रा फोथायो बे बाथ्रायानो जाबाय सेवारिखौ बेबादि हुब्लिद लाङोब्ला माइ बिदां। बिदांफोराहाय सेवारि बायदिनो गोग्गो गोलाव आरो रुमबांबां जाथों होननानैहाय जोङो बेबायदि हुुब्लिद लांनाय जायो आरो आबादजों लोब्बा गोनां बे फोरबोखौहाय खुंनायनि जोंहा गोनां ओंथि दङ गोदोनिफ्रायनो खुंबोबाय थाखायो दैज्लाङाव जोंहा जोब बोद दुखु खस्थ' बेबायदि सहायनानै जोङो बिखानि थेखौ दै खालामनानै आबादखौहाय मावनाय जायोना बेबायदि खस्थ' खालामनानै आबाद आबाद मावनाया जाहाथे फेलें दाजाथों बेनि थाखायनो जोङो बे फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो। बाथौआरि बर'फ्राहाय गासा सावनानै बाथौ गुदियावहाय बे दिनखालि आर'ज गाबो बे फोरबोखौ खुंनायनि गेजेर जोङो गेजेर जोंहाय दुब्लिनि माइ आबादफ्रा गाज्रि दाजाथों एम्फौ एनलाफ्रा आबादखौहाय दाजाथों जाहाथे खहा दा खालामथों। आबादखौ बेनि थाखायनो जोङो इसोरनावहाय जों आर'ज गाबनाय हिसाबै जोङो बे फोरबोखौहाय फालि फालिनाय जायो आरो बे फोरबोखौ। हाय जोङो गोलाव समनि गोबाव समनि थाखाय जोङो फालिलाया जोङो दसे समनि थाखा जोङो बे दुब्लि बारियाव बाथि सावहैनाय हिसाबैल' जोङो फालिनाय जायो आरो थेवब्लाबो जोङो बे फोरबोखौ फालिनो बावबो खै आरो गोदोनिफ्रायनो बेखौनो जोङो खाथि गासा सावनाय फोरबो होननानै बुंनाय जायो। दानिया जोंहा दङ मागो दमासि मागो दमासियाबो आबादजोंनो लोब्बा थानाय मोनसे फोरबो आरो बे फोरबोखौहाय जोङो दैज्लां बोथोरावहाय आबाद फसलखौ न'आव थिसनखांनायनि उनावनो जोङो खुंनाय जायो बे फोरबोखौहाय पुस दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानैहाय जोङो सान थाम सानब्रैहालागै खुंनाय जायो आरो पुस दाननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालि बयनिबो न'खरावहाय आइजोफोरा फिथा गुन्दै फिथा गुन्दै देनाय जायो बे जोङो दैज्लां बोथोरावहाय मावनानै मोननाय माइ खौहाय जोङो गिबियै जाजेननो नागिरनाय होननानै जोङो। मिथिनाय जायो आरो बे मागोखौहाय जोङो गिबि मोननाय माइ। खौहाय जोङो फिथा गुन्दै बायदिसिना देनानैहाय जोङो जानाय जायो गिबियावनो जोङो उवाल गायहेन एबा दिेंखिनि बाहायनानै जोङो। गोदान संग्राय खादा सान्द्रि बायदि बाहायनानै अन गुन्दैखौ देनानै फिथा सिथा सावनो थियारि खालामनाय जायो आरो।
जोसा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखाय जोंहा माइब्रा माइरं बाहायनायखौ जों जोङो नुनो मोनो खायसे गामिफ्राव बर'फ्रा ओ माइब्रा माइरंनि सबाय गोरान एवनानै गुन्दै देनानै बेखौ सौराय गोरान एबा सौराय फिथर बायदि बायदि बानायो। माइब्रा माइरंनि सौराय सौराय। हमो एबा एवबो हासुं फिथाबो बानायनाय जायो संक्रान्ति खालि देनानै। हरनिफ्राय फिथा सिथावखौहाय सावजेननाय जायो आरो बे फिथा सिथावखौहाय जोङो साव खांनानै जोङो जों मानसिफोराहाय जाग्रोनाय जाया आरो जोङो मोसौफोरनोबो सिगांहाय जोङो बाउग्रोनाय जायो। मानोना मोसौफोराहाय जोंनो बे आबाद फसलखौ मोननो थाखाय जोंखौ गोबां हेफाजाब होबोदों। दैज्लां बोथोराव खामानि खानि मावनाय समावहाय आरो जोङो बिनि अनगायै इसोरनो आरो थैनानै थांखांनाय सुबुं फोरनोबो जोङो बाउनाय जायो। बे फिथा लारुखौहाय जोङो सिगां बिदिनो बाग्रोनाय जायो। आरो बेनि उनावहायो जोङो जोङो सुबुं माहारिया जों जाय सावदों बे बेफोरखौ हाय जोङो बिसोरनो बांनायनि उनावो जोङो मोनजा जानाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंहा मागो फोरबोखौहाय जोङो फालिनाय जायो जोबोद रंजा बाजायैहाय आरो। दानिया आंनि बुंनांगौआ एसेनोसैमोन। नोंथांजों राय्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां।